हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
औ
नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
आङोथ' दायो नै ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा द दा एसे फ्रि नामा?
औ आं फ्रिनो दंथ'यो दा नोंथां।
औ माबा नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथां दा जेनेबा जोंहा जे बर'आवहाय गोबां बाथ्रा बाव दं नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ औ।
औ जेनेबा बुंनो थाङोबाथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा नोंथां गोबां बाथ्राबाव दङ। जेनेबा हमनानै लादो। ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा गराय नुब्ला सिं बायो। जेनेबा हमनानै लाबावदो अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ औ।
औ नोंथाङा एसे बेफोरनि बागै ओरैनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ फोरमायजागोन। बाथ्रा बाव बुङोब्लाथ' जोंनिया बे बाथ्रा बावनिखौ ओंथिखौ जोङो सर्टयै बुंनाय जायो आरोना माखासे जेरै ओ। नाथाय बे बाथ्रा फावनि ओ सिङावहाय। जों माने गुबुन मोनसे ओंथि बा मेनिं गोथौ ओंथि मोनसे थायो आरोना। ओ जाय बाथ्राखौ माने जोङो ओ। फोरमायनो गोथौ गोलाव बाथ्राखौथ' जोङो बुंजोबनो हाया नालाय बे बाथ्राखौ माने जोङो ओ। बिनि बेजों मिलायनाय। बुंनो थाखाय जों माने नैबे गुसुं गुसुं बाथ्रा बाव मिलायनाय बाथ्रा बावखौ जों लानानै बाथ्रा। फोरमायनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
जेरै जोंना बाथ्रा बावाव दङ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंना गो गोबांथा दङ नाथाय बेवहाय जोंना माखासे ओ ओ माखासे गोनांथि गोनांथिसिन दं आरोना जेरै ओ ओ जेनेबा साननानै ला दैमाया थैयो रेस्ट गलाङो होननाय मोन से बाथ्रा बाव दं आरोना नोंथां औ। बेनि ओ ओंथिया जाहैबाय माने जा दैमा मोनसे थायो नङा होमबाना दैमाया माने ओ मोनसे समाव बोहैबाय थायोमोन। नाथाय बे दैमाजों दैमाल' नङा आरो ना। ना बेजों लोगोसे फैफागोन बन्थ' बा माबा मोनसे ओ बाला बेफोरबायदि फैफायो आरो ना।
औ नोंथां।
ओ ओमफायो बे फैफानानै जेनेबा दैमाया उननि समावहाय माने बोहैबोनाया जोबनानै थांब्लाबो माने नैबे दैमानि बाला जिखिनि फैफानाय नैबे माने थालाङो आरोना। नैबेफोरनि बेखौ बुंनाय जायो नाथाय बिनि ओ गुबै ओंथि थिया जाहैबाय नैबे आरोना ओ नों जुदि सासे मानसि गिदिर मानसिया माने जानानै थाङोब्ला नोङो जेनेबा समाजनि बा सोरनिबा सायाव मोनसे मोजां खामानि मावलाङोब्ला सोरखौबा नोङो म ब्ला होनबा नोङो हारिनि फारसे नोङो ओ जोबोद मोजां खामानि मावलाङोब्ला माने नोंखौ उनसिमहालागै गै ओ नों थैना थांखांनायनि उनावब्लाबो माने सुबुंफोरा माने नोंखौ सनमान होनानै बा ओ रेसपेक्ट खालामनानै नोंखौ माने रायखांबाय थानाय थायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बे बाथ्रा बावनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायो आरो।
औ नोंथां दा नों बुंनाय बाथा बावआथ' गोसोआव नांलायलायनाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बिदिनो जेनेबा ओम जोंबो जेनेबा बेबायदिनो जानो नाजानांगौ नङा होमबा नोंथां गावनि थाखाय आरो मानसिफोरनि थाखायबो खामानि मावलांनां गोन जाहाथे जोंनि जिमाया थैनानैबो थै-थैनो रोङै बायदि जानाय नङा होनबा नों
औ औ माने ओ नोंनि सायाव आरोना नों रायखांजायो बयजोंबो रायखांजागोन नों माने गाज्रि रोखोमै रायखांजानाय आरो मोजां रोखोमै रायखांजानायनि मोननै थायो नालाय नों जुदि ओ मोजां बयनिबो मदद होयो नों सोरनोबा ओरैबायदि खालामोब्ला मोजां खालामोब्ला नोंखौ माने बयबो रायखांगोन आरो उमुगा ओरैबायदिमोन उमुगा ओरैबायदि हेफाजाब होयोमोन। सोरनिबा दुखु जानायावहाय थाङोमोन सोरनिबा नांगौ जानायाव ओरैबायदि मदद खालामहैयोमोन नै बेबायदि होननानै। रायखांनाय जायो आरो।
नोंथां औ।
आरो नों जुदि सोरनिबा सायाव गाज्रि मावलाङोबा नों माने गाज्रियैनो नों रायखां जागोन आरो।
अब्लाबो माने नोङो गाज्रि मावोब्ला नों माने उनसिमहालागै गोबाव समसिमहालागै नों माने राय खांजानाय नङा नाथाय नों जुदि मोजां हाबा मावलाङो बा माने नों मान सनमान लानानै होजानानै उनसिमङावबो नोङो रायखांजाबाय थागोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो ओ
जेनेबा गोबां दङ नोंथां आरो आं फंसेसो बामोन दोंसेनि सायाव सावरायगासिनो नङा होमबा नों
औ दे सावराय जागोन दे नोंथां।
जेनेबा बुङो जोंना जेनेबा सिखावनि सालाया खान्दा होननानैबो बुङो न
औ नंगौ नंगौ औ।
जेनेबा हमनानै लादो सोरबा सासे मानसिया जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावोबा नङाबा माबा मोनसे सिखाव खामानि मावोबा दा बेखौ जोङो जोंनो माने हमलायलायनाङा आरोना नोंथां जों थांनानै नोंनो मावमारदों नामा नोंनो मावमारदों नामा होननानै जोंबो बुंलाय लायनाङा नोंथां दा बियो ज' थानाय समावनो ज' थानाय समावनो मा जागोन गावनो माने गावखौ मोनथिजानो गिनानै गावनो गावनि दायखौ बुंनानै लाफ्लांनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा बिदिनि थाखायनो बेखौ बुंनाय जायोखि सिखावनि सालिया खान्दा होननानै ओंखायनो गोदोनि फ्रायनो जेनेबा जोंहा माबा मोनसे गुसुङै सुंद'यै बुंनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो। जेनेबा सोरबा सासे मानसिखौ जोङो सिखाव हमनोबा जों डाइरेक्ट बुंनो हायोमोन कि सिखावनि सालाया खान्दा होननानै नङा होमबा।
औ नंगौ। माने ओ ओरैबायदि आरोना सिखावा जेनेबा बे हमजाबाय आरोना माने बियो ओ जा दायनि थाखाय बे हमजादों आरोना बे दायखौ लाखुमानो था थाखाय माने बियो एकस' एकथा माने गुबुन गुबुन नंखाय राव बुंदेरबाय थायो आरो। बेबायदि बुंनायावनो माने मोनथियो आरोना नैबे माने दायनिगिरिया बेनो होननानै। बेनि गेजेरजोंनो माने ओ बे बाथ्रानि भावनि गेजेर जों नैबे बेखौनो फोरमायनाय जायो आरोना।
औ नोंथां। माने गावनो गिनानै गावनो ब्रनानै लायो आरोना औ।
ओ दङ जोंना बेबायदिनो बाथ्रा भाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा भाव दङ जेरै
औ।
थुरि नुब्ला बाथि गारो बेबायदि दङ ओंखारनाय खान स्रि हाबनो रोङा। ओ अनला ओंख्रियाव आगान थायै नै बेफोरबायदि गोबांथा दं आरो ना।
दङ नोंथां
गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननायबो मोनसे ओ बाथ्रा बावदों नोंथाङाथ' खोनाखाबाय जानांगौना बेखौबो? औ औ बेनि ओ बेनावबो गोबांनो गोथौ गोथौनो ओंथि दङ आरो दङ जोंनिया सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय बा
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा मोनसे दंबावो ना नोंथां बे जे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम मोननाय बो दङ ना नोंथां? बेखौथ' जोंहा अबेबा मोनसे जायगायाव सोरहा बा बिहामजो गोदान लाबोदोंबा बे खोथा खौहाय जेनेबा बिहामजोनि आखला मा बायदि बेखौ मिथिनो थाखायनो बे बाथ्रा बावखौ बाहायनाय
औ औ नोंगौ औ जेनेबा ओ बेनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जेने बा जोङो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय लोगो लोगो माने गिबि समावहाय जोङो हाथाय बा बाजारफोरनिफ्राय जोङो सिखा लानानै फैयो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
सिखाया फार्स्ट लाबो गोदान समावथ' सिल सिल बिराद गोबाव जायो आरोना नं बिथां नाथाय बिनि जा बानायनाय बा बेनि जा बायदि सोलि थाव नै जोंथ' गोदान समावथ' जों मोनथिा नालाय बे सानबस जेर ोन माबायदि कुवालिटि बिनि नैबेफोरखौ मिथियोोबा नाथाय बेखौ जोङो साननैसो बा हाग्रा दानबाय थायोब्ला बा खामानि मावबाय थायोब्ला बे सिखाजों बिदिनो साननै सानथामसो मावबाय थायोब्ला माने नैबे सिखायानि महरा माबायदि मोजां रोखोमनि नंगौ नङा बेखौ माने जोङो नुनो हायो आरोोना
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो जेरै जोङो हिनजाव गोदान लाबोयोब्ला आरो ना हिन्जाव गोदानाबो बेबायदिनो गोदान समाव माने गोदान हादान नालाय बयनोबो माने गावनि मोजां आखल आखुफोरखौ दिन्थियो आर ना ओमफ्रायो बेबायदिनो सम आरो दिन बोथोर थांनानै जेनेबा एसे गोबाव जायोब्ला माने बियो गावनि जाबायदि मेेन आखु नैबेफोरनि साया माने उन्दैफोर आखुफ्रा माने फिसा फिसायैब्लाबो एसे एसेयैब्लाबो ओंखारबोबायबाय थायो आरो ोना बिनि आखल आखुफ्रा माबायदि ओमफ्रायायो जोङो होमबाना उनावहाय जोङो दानथाम बा दानब्रै बा बिनि उनावहायबाबो जोङो बे हिनजाव गोदाननि आखल आखुफोरा माबायदिथार बेखौ जोङो मोनथिहैनो हानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां दारमाने गोबां बेबायदिनो जोंना बाथ्रा बावा गोथौ गोथौ ओंथि गोनां जाजोबो आरोना नोंथां औ दा बेबायदिनो नैबे मोनसे थे जेनेबा ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननाय बाथ्रा बावाबोथ' जेनेबा हमनानै लादो जेरैबायदि खानस्रिया खेबसे दुदुंनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो बियो माने गावनि गुदुङा बबेयाव दं बेखौथ' बियो हमफिननो हाया। नङा हबा नोंथां आरो बियो हफिननोबो रोंला जेनेबा दा बिदियावनो बियो ओंखारनानै थानानै जेनेबा सोरजोंबा गाथारजाबाय नङाबा गावनो बिदिनो हायाव थाबाय थानानै थैलांबाय नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि बिदिनो जेनेबा जों मानसिफोराबो बेबायदिनो आरो जेनेबा जोङो खुगाजों जुदि माबा मोनसे खोथाखौ जोङो सावरायखांबाय रायलायोबा जोंनि बाथ्राफोरखौथ' जोङो। जोंनि खुगासिङाव हाफिनदो होननानैथ' हाबहोनो हायाना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ दा ओंखायनो जोङो बयबो माने सानै हयै बाथ्राफोरखौ रायजलायनांगौ आरो ना नोंथां?
औ औ।
औ दा बिदिनि थाखायनो बे बाथ्रा भावा माने बेखौ फोरमायनो थाख खायनो बे बाथ्राफावखौ बाहायनाय जायो आरो औ। दा नोंथां नै जोंहाथ' बेबायदि बर'नि बाथ्राबाव रायलायनो होनबाथ' आजां गाजां दङ। नोंथां जोङो एसे उनफोरावसो सम लानानै सावरायफिनलायनांसिग गोन खोमा ना नोंथां?
औ जायो दे नोंथां जागोन दे‌।
खमाबो जानानै फैबाय।
औ औ।
औ दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथां निसिम।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ।